औ खोनादों।
आंनाव थाब थाबथानायसो खोनाफैदों एसे।
औ खोनादों।
नेटआनो इसु जाबाय खोमा आंना।
हेलौ हेलौ नोंथां औ
मा जाखोलै नेदा बेलेगखौ हटस्पट लानि आं र' नोंथां। र' दे खोनायाखै नोंथां।
औ
हेलौ
औ
खोनादोंना? जेबो खोनाफैया आंनाव। मारै जाखो? हेलौ
औ
मा प्रब्लेम जादों!
हेलौ
हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां
ओं हेलौ
औ
एसे खोनाफैदोंमोन।
औ खोनाबाय? हेलौ
खोनाबाय? हेलौ नोंथां
हेलौ हेलौ
हेलौ नोंथां
अ नोंथां र' खोना एसे खोनाहांदों
औ
खोनादोंना?
औ
उम दासो खोनादों नै
आं नोंनिखौ खोनाफैदों
दासो खोनाफैदों आं
औ
होमबा नोंथां जोङो दिनै मा टपिक लानानै सावरायनो नागिरदों
अ दैज्लां बोथोरनिखोनो दाथ' दैज्लां बोथोरना
ओं
एसे फोरमायना हो दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै नोंथाङा
खोनायाखै नोंथां
दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना हो नोंथाङा
अ दाथ' दैज्लां बोथोर गायनाय फुनायनि बोथोर दा बांसिन जोंनाव माइ आबादखौ मावनाय जायो दा फ्राय हाजोब्बायानो आरो जोंनि एलाकायाव दा साफा सानै दंबावो बिदिनो थोलाय लायाना हाजिरा मावग्राफ्रा
औ
बिनि थाखायनो माखासे थाबाय आरो ओमफाय माखासे ओ बिदिनो गोदोनि समाव मोसौजों एवोमोन दानि दानि जुगाव बिदिनो टेक्टारजोंसो एवनाय जायोना बिदिनो गोथौ गोथौआव बिदिनो फलन्थ'बारि थायो बेफोराव टेक्टर हाबनो हायै जायगाफोरा दाबो दङ आरो
औ
दा दाथ' जोङो फ्राय मोसौ मैसोजों एवनाय नुनो मोनला दानि आबाद मावनायखौ बांसिन टे क्टार बा पावार टिलार बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो दानि मेसिन टेक्न'लजि जुगाव दा दैलां बोथोर दा गायनाय फुनाया मुखुब जागासिनो दं होनजायो जोंनियाव
औ
बेनि अनगायै दैलां बोथोराव जोङो ओ बिदिनो खुमब्रा सबायबिमा भिन्दि गायनाय जायो
औ
दा दाखलि बावैसो जालांनाय गोबां अखा हानायनि जाउनाव गोबां आबादानो खहा बा नस्थ' जानो हमदों आरो जोंनियाव दा गोबां आबादखौनो जोङो खहा जानाय नुनो मोनदों नोंथां दा जोङो आलु गायदोंमोन आलु गायनायाव गोबां अखा हानायनि जाउनाव गोबां लस जानांबाय आरो बिदिनो सत बिघा आठ बिगा दस बिगा बिदि दोंमोन आरो आलु बिफांखौ दा बेयो गासिबो खहा जाजोबबाय आरो दा बेखौ बुरनोबो मोनासै। ओरैनो खेवलांजोब्बाय आरो हायावनो दै लोमहाबनायनि जाउनाव बिदिनो एसे जोंनावथ अखा हाबानो दै थायोना। जायगा जायगा बिदिनो ओमफ्राय गोजौ दं आरो हाजो एरि एलेखाबो दङ ओमफाय जै बिदिनो हाबा थाय बे दिमोल थायो आरो दैया।
औ
बिनि जाउ अखा जुब जुब हानायनि जाउनाव जोंनियाव बिदिनो आबादा खहा जानो हमदों आरो।
औ
आरो दैज्लां बोथोराव दाख्लि बावैसो रिसेन्टलि जानानै थांदों अरुनााचल औ नुनो मोनदों आरो। गोबां दैनि बाना फैनानै बिदिनो न' बां सिफायलांनाय नुनो मोनदों जानो हागौ मानसिफोरबो गोमादों जानो हागौ। बेखौथ' बुंनो हाला। गोबां जिब जुनार नस्थ' जाबाय आरो। जोंनाव बांद्राय बिदि जालायनाय जायाखै आरो। जोंनावहाय खालि ओरैनो बे आबादफ्राल गाज्रि जादों आरो। दा बिदिनो बेसेनफोराबो बांनो हमबाय बायनो हाला दा मैगं थाइगंनि बेसेना
औ
दैबानाजों बिदिनो खहा जाजोब्बायना आबादफ्रा बिदिनो जेबो मैगं आबाद गैला होनजायो आरो दा। दा ओरैनो बाहेरानिफ्राय फैनाय बेखौनो बायनानै जानांगौ आरो जों दाम गोसानि। बिसनाथ गासिबो मुलि जोंसो बाहायजोबो ना जोंना ओरैनो अरगेनिक बानायनायमोन आरो जोंनिया। जोंनि लकेलनिया बिदिनो गोबोरखि हासारफोरजों बानायनाय बिदि जायो आरो जोंनिया। दा दैज्लां बोथोर होनबा नोंथांमोननियाव दा मा मा खेथि आबाद मावनाय जायो नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जोंनाथ दैज्लां बोथोराव माइल गायो। माइ गायो बिदिनो ओ मैगं थाइगं ओ सोरबा सोरबा न'आवनो गायो बिदिनो खुमब्रा
भिन्दि लेस्रा जोगोनार बिदियाव थायो मेस्ता
उम
बेफोरबायदिखौ मोन-मोनजायो जों दा दैज्लां बोथोराव।
ओम
बिदिनो माइ गायो। माइ आबादानो जोंनाव
खोनायासै नोंथां।
हेल'
ओं खोनादों
औ माइ आबादखोनो खालामो जोंनियाव
ओ मा मा मा माइ आबाद मावनाय जायो नोंथांमोननियाव मा मा मुंनि?
औ जोंनाव
रन्जित बिदिनो माइब्रा
आइ-आइजुन हेलौ
ओं ओं
औ बिदिनो आइजुन रन्जित माइब्रा जोसा बेफोर बायदिखौ आबाद मावो
ओरैनो आबाद मावनायाव जेन'बा बेसां बेसां मोननाय जायो बेफोर खेथिखौ आबाद बानायनायाव नोंसिनाव मा प्रफिट दं बेसां
फाननानै
ओं फाननानै बेसां मोनो बिदिनो
औ जोंनाथ' माइ मइ मनसेयाव बिदिनो आ तस' गाहाम लायो
ओं
फानबाथाय बिदिनो आठस' मोनो दा बायदियाव आरो बांसिन जायो
ओं
माइ मोनाना दाबायदियाव गायोसो बिदिनो ओ बांद्राय जायो आरो दा बायदियाव दाम माइ
ओम
आतस'
आरो माबाफोर सोंनांगौ दंबावो नामा नोंथाङा दैज्लांनि बागै
औ नोंथांमोननिथिं माइ आबादखौ बोरै गायो
हो
माइ आबादखौ बोरै गायो
जोंनिथिं माइ आबादखौ बिदिनो गिबियाव ओ‌ दै सोनानै हाब्रु हाखौ बिदिनो मोजाङै दुहु दुहु खालामनानै लागोरबाय बिनि उनाव बिनि उनाव माइ जोलैखौ माइज्लि होनो बेखौ मोजाङै जावनानै दैयाव बस्थायाव सोनानै सोमनानै दोनो बिनि उन बिनि उनाव सानसे सोमहाबनानै दोननानै हराव अखानायै बोखांनाय जायो आरो बोखांनानै सानसे दोननानै बिनि उनाव बै हाब्रु जानाय जायगायाव फोहैयो आरो
औ
बिदिनो फोखांनानै मोजाङै जोथोन लानांगौ जायो आरो फार्स्टआव होनाय फोनायाव गोरान बा गोरान फोनांगौ दै दैबा दै सायावनो खुयसोमनांगौ आरो नङाबा बायसान्सनि अखा हायोबा बियो गाज्रि जागोन आरो बे दै गैयियाव अखा हायोबा।
औ
बेयो दै गोनांखायाव खुइसोमोबा बेयो मोजाङैनो थागोन आरो जेबो जानाय नङा लाद्रा बिस्रा जानाय नङा आरो खोथियाया दा बिनि उनावहाय ओमफाय सासे बा सप्तानै थानायनि उनाव मोजां रोदोमबोयो। बिनि उनाव फुनानै खासिया बा लेवसिया गायनाय जायो आरो जेन'बा जोसाफोरखौ जोंनियाव खासिया गायनाय जायो। जोसा माइब्राखौ ओमफ्राय बिदिनो रन्जित आइजं बेफोरखौ लेवसियैनो गायनाय जायो आरो जोंनियाव बे लवसियाबाबो बिराद मोजां जायो आरो बे आबादा मोजां फि थाइ जायो। ओमफ्राय जोसा माइब्रा बेफोरखौ खासिया गायनांगौ जायो आरो।
औ